अ मा खालामदों नोंथां
ओरैनो जना होदोंमोन नोंथां दसे सम अ नोंथाङा आंनो फन हरनायानो जाहोना मामोन? एसे
अ आं नोंथांजों मोनसे बाथ्रा सावरायनोसो हरदोंमोन सावरायजागोनदा नोंथां
हागोन दे नोंथां
अ नोंथांजों आं नोंसोरनि ओनसोलाव बैसागोखौ माबायदि फालियो बिनि बागै सावरायनो सानदोंमोन नोंथां नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
नोंथां ओ गिबियावनो ओ जोंनिया मोसौ थुखैनाय ओ बैसागु बैसागुनि गिबि सानसे सिगां जोंना ओ गोबां गाजा गोमजायै मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो ओ बेफोर मोसौखौ। ओम थाराय बायदि थाराय जेरै फान्थाव हालदै ओ पानि लउ बिफोरनि बायदि फिथाइ सामथाइनि माला गान होनाय जायो ओ आरो दिग्लिलिटि बिलाइ बेजोंबो मोसौखौ थुखैनानै ओ बुनाय जायो आरो बिनि उनाव दुब्लियाव हेंगारना होनाय जायो आरो सानसेखिनिखौ इगारनानै उनाव मोना मोनायाव ओ जा जा कुट्रासु बायदि सुफोरनि आरो जिगाब बिनि लामायाव बुन्था होनाय एबा अर जरायनाय जायो आरो लामायाव बेनिफ्राय मोसौखौ खा फैनाय जायो बिनि बिनि उनैथि सानखालि आरो जाबाय मानसि बैसागु मानसि बैसागुआव ओ बयबो उन्दैया गोदोरखौ मान होयो आरो गोदोरा उन्दैखौ अनो आरो बिनि उनाव ओ बिनि उनाव बयबो गाजा गोमजायै जोंनिया बै सानखालि मोसानो ओंखारनाय जायो आरो मोसानो ओंखारनानै बयबो गामिनि बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथ' गथाय गासैबो ज' ज' सेरजा सिफुं लानानै ओ सेरजा सिफुं खाम जथा गंगोना बायदि लानानै ओं नखर नखर गामि गामि मान ओ गामि जोबबागौ मानि मागिनो ओंखारलाङो आरो बिनिफ्राय जाय ननिफ्राय जे एसे मोनो बेखौ जेरै माइरं दाउदै आरो जा गरनैसो फैसा मोनो बेफोर बेजोंनो ओ गोसो खुसि ओ बेफोरखौ जमायै नोंथांमोननि ओ माबायदि बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा
ओ हागोन नोंथां ओ बुंनो थाङोब्ला आगोलनि आगोलनिया बैसागोआ जोंनिया जों खोनानो मोन ओं उम मास मोनसे ओ थायो होननाय खोनायोमोन आगोल उम ओमफ्राय थिग बेबायदिनो दा दानि आरो गो गोदान जुग जाबाय नालाय नोंथां जों दाब बैसागोखौ स्नि सानल'सो फालियो दानिया
नंगौ नंगौ
औ बैसागोनि गिबि सानखालिथ जोंनिया मोखौ थुखैनाय बे बेखौ फालियो ओमफ्राय ओ नै नैथि सानखालि आरो मानसि बैसागु नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ
औ मानसि बैसागोआव जेनेबा जों फुङावनो दुगै लोमै जेनेबा गेदेरखौ खुलुमो उन्दैखौ अननाय आरो औ थिग बिदिनो उम जेनेबा जों ओ गोदोरफोरा जोंनो जेनबा इदिनो मान होयो जेनेबा गस्लायानो जा दखनायानो जा बिब्दि अननानै जों बिब्दिनो मान सि बैसागोखालि गामियाव जेनेबा गामिफोराव थाङै थाङै गेदोरफोरखौ गोलावफोरखौ खुलुमो आरो उन्दैखौ अनो
औ औ
ओ थिग बेबायदिनो ओ बिदिनो अखानायै आरो उम रंजानो ओंखारो गामि गामि गासैबो सेंग्रा सिख्ला ओमफाय बोराय बुरै गथ' गथाय ओ जोङो अ मोसा जों दाब दाब जायगायाव मोसाहैयो बेनिफ्राय अ बैसागो मोसानायाव आरो ओ गाननाय जोमनायफोराबो एसे आलादा आलादा जायो आरो
नंगौ नंगौ
फोरा उम सिख्लाफोरा जेनेबा दखना गोमो गानो ओमफाय आरो ओ गस्ला गोजा गानो बेनिफ्राय आर'नाइ लायो आरो सेंग्राफोराबो गामसा गोथां गानो ओमफाय आर'नाइ लायो गस्ला गुफुर गानो नङा होमबा नोंथां औ ओमफाय थिग बेबायदिनो ओ बैसागा स्नि सान नालाय
नंगौ
दाब दाब जायगायाव मोसायो ओमफ्राय जोबथारनायाव आरो उम गामियाव मोसायो जोंनिया बिदिनो मो सानायनि नि जा एसे माइरं फैसा मोनो बेखौ जमा खालामनानै मो खाना जानो था नाय हाथाय एबा बाजारफोराव थांनानै नांगौ जानाय जेन'बा मैगं थाइगं ना बेदर फोरखौ बायनानै जों जयै गासिबो ओ खाना जालायो आरो नोंथां ओमफ्राय नोंथांमोननि थिं मायबा बैसागोफोराव मायबा ओरैनो फोरबोफोर खुङो नाङा बैसागो गेजेरफोराव
औ औ इदि ओ जोंनिया गामियाव खेला धुला होनाय जायो माने नोंथां बेफोरबायदिनो अ गोबां खेला जेरै दिरुं बोलायनाय मोसानाय ओं आरो हांसो हमनाय
औ औ
ओ खारनाय बेफोरबायदि गोबां खेला गथ'फोरनि बोराइ बुरै फोरनि बेबायदिनो गोबां खेला होनानै माने ओ गोसोफोरखौ सुबुंफोरनि गोसोफोरखौ खौ गोजोन होयो आरो आरो बयखौबो रंजाहोयो
औ ओमफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलाव जेनेबा बैसागुआव माबायदि ओ गाननाय जोमनाय गानो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
औ औ औ जोंनियावथ' बोराइआ बुरै आरो सिख्ला सिख्ला आरो गथ'फोरा ओ जमा जयैनो बयबो बो गामि गंसेयैनो बोराय बुरै सबबो जमा मोसायो नालाय ओ बोराइ बुर सिख्ला आरो बुरैफोरा दख'ना गोज गोमो गानबाय गोमो खालारनि बिनि उनाव ब्लाउस गानबाय ओ गोमो इदि गुबुन गुबुन खालारनि गाबनि ओ बिनि उनाव आर'नाइ गांसे लाबाय जानजि खाफ्राबाय ओ बिदि गानो आरो ओमफाय आरो सेंग्राफोरा आरो बोराइफोरा गामसा गानबाय आरो लेनथि गानसाखौ लेनथि थेबना नानै गिनदि गानबाय गिनदि गांसे गाननायनि उनाव ओ आर'नाइ‌ गानबाय आरो बिनि उनाव आर'नाइ गांसे लाबावनानै खर'आव फावरिखाबाय आरो बेनिफ्राय खाम सिफुं सिफुं सेरजा जथा ओ जि जाय जिखौ दामनो रोंगौ बेखौ लानानै ओ ज' ज'यैनो ओंखारलांनाय जायो आरो
औ औ ओमफ्राय नोंथांमोननिखिं बैसागुआवसो ओरैनो माइबाफोर मैगं थाइगंफोर जानायनि नेमखान्थि दङ नामा नोंथां
औ नोंथां थारैनो ओ जोंनिखि सेजौस एसे बिदनि मैगं खांथिंनानै जमा रायजोयैनो जानाय जायो आरो
औ
औ बेखौ बो गोदोनिफ्रायनो फालिबोगासिनो।
औ
अनोंथां अ जोंथ' मिथिगौ आं मिथिनाय बायदिब्ला बैसागुआ मोनथामबा गावरान जादों मोनसेया मोनसेया सुबुं बैसागु आरो मोनसेया आंखाल बैसागो जायखौ अ आंखाल बैसागु काति बैसागु होननानै ओम मिथिनो मोनदों आरो मोनसेया जाहैबाय मागो बैसागो बिनि गेजेर नो नोंथाङा मागो बैसागुनि सोमोन्दै सुंद'यै फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन अ मागो बैसागोआवथ' जेन'बा मागो बैसागोआवसो ओ जों अ फार्सखालिथ' जोंनिया माबा ओ फिथा उनु देयो
नंगौ नंगौ
औ बिनि फिथा उन देखांनानै ओमफ्राय फिथा उन देखांनानै जेनेबा अ-से खालार खालि ओम जों जेन'बा जायखौ जों गोथिसि बावउनाय होनना बुङो। नोंथांमोनहाथ' मिथिखागौ जानो हागौ। बेखौ फुङावनो गत थिसि ओ-बावो ओ जेन'बा थैना थांनाय सुबुंफोरनि मुङाव ओमफ्राय बिनि उनाव मागोआवबो जेनेबा गिदिरफोरखौ जेनेबा खुलुमो ओमफ्राय उन्दैफोरखौ मान बाउनाय जायो ओमफ्राय ओ बिनि नखानायै आरो ओ फुङावनो दुगै लोमै जोंनिया बे भेलागुरु सावनाय होननानै बुङो जे अ बे खौ खावो ओमफ्राय इदिनो उम जोंनि ओनसोलाव बिदिनो मागो दमासिफोराव ओ फोरबो जायो बे फोरबोआव जेन'बा सोराबा थोगि होनाय ओमफाय बिदिनो मोस सानाय बादायलायनाय मे इदिनो गोबां रोखोमनि फोरबो फालियो आरो जोंनिया नोंथांमोनसि थिंबो ओ मागोखौ मा बायदि फालियो फोरमायनो हागोन नामा
हागोन दे नोंथां जोंनिखिथ' गिबि सानखालि बयबो हो गामिनि सेंग्रा फोरा लोगो नांनानै दुब्लियाव थांनानै ओ जिगाब बा नारा बुथुमना लायो बिनि उनाव ओ दैमा जिङाव जमायैनो ओ
औ
भेलागुर मोनसे लुनानै बेयाव ओ लुनानै फुङाव बयबो ज'मायैनो दुगै खां लोबखांनो अर सायनाय जायो आरो गिबि सानखालि उम बिनि उनाव ओ नेक्स नैथि सानखालि जाहैबाय जोंनिया फिथा जानाय फिथा जानाय सानखालि ओ गोबां रोखोमनि बर'फोरनियाव गोबां रोखोमनि फि था दोङो उम जायफ फोरनि मुं मुं फोरा जाहैबाय एन्थाब फिथा थावनि फिथा लावदुम फिथा नालेंख खरनि लारु बिदिनो गोबां रोखोम फोंनि फिथा सावनानै जानाय जायो आरो ओ आरो जाबोगासिनो ओ बिनिफ्राय बे सानखालिनो फुङाव ओ जोंनि गथ'फोरा ज' ज'यै ओ जाय बा गामिनि बोराय बुरै बैसो जानाय बिसोरनियाव थांनानै ओ गुग्रुब खुलुमहैनानै बोर बे आरो ओमफाय बोरायफोराबो ओ अननानै गावनि फिसौफोरखौ अननानै जा एसे एनै रां हरनो हायो बेफोरनिनो एसे एनै गथ'फोर खौ अननानै रां हरनाय जायो आरो
औ औ
नोंथांमोननिखैबो बिदियैनो ओ फालिनाय जायो नामा नोंथां
औ नोंथां नोंसोरनि बायदिनो जोंनिथिंबो बिब्दिनो फालिनाय जायो
औ
ओ ओ बिदिब्ला नोंथां सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा
जागोन दे नोंथां ओ नोंथांजों रायलायनानै गोबां औ औ नोंथांजों रायजलायनानै गोबां गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय आरो बर'फोरनि बैसागु फालिनायनिस सोमोन्दै गोबां बाथ्रा मिनथि थिनो मोनबाय आरो गोसोखौ जोबोर गोजोन नाय मोनबाय ओ होमबा जोंनि रायजलायनायखौ बेखि खिनियावनो दोनथनो
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
गो-गोजोन गोजोननाय थाबाय नों
औ दे गोजोनथों
दे नोंथां।